औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांजों दा आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों। बे आयदायानो जाहैबायखि ओ गोदोनि समाव आरो दानि समाव जोङो हरनि समाव बाहायनाय लाइट सोरांनि रिखि खूनाय। बेफोरखौ जोङो गोदोनि समाव आरो दानि समावहा बोरै बाहायोमोन बेनि आयदानि सायाव आङो फंनैसो राय्लायनो सानदों। नोंथाङा बे आयदानि सायाव ओ फंनैसो बुंफोरोथि होनो नोंथांखौ ओ खावलायनाय जाबाय
औ दा नोंथाङा जोबोर मोजां आयदाखौनो सानखांदों। दा जोंहा साननानै नायोब्ला गोदोनि समाव आरो दानि समाव ओ ओ गोदोनि समाव आरो दानि समाव बाहायनाय आगजुफोरा आलादा आलादा जाबोनो हमदों गोदोनि समाव जोङो मोनानि समाव। खोमसिनिफ्राय बारग'नो थाखाय गुबुन- गुबुन मुवा बेसादफोर बाहायोमोन जोंहा बनफ्राव ओ अर जरायनानै बे ओ लामाफोराव- बेखौनो बनजार महरै बाहायोमोन सोरां मोननो थाखाय। बेजों लोगोसे जोंहा- ओ बा बाथि- लेन्थन बायदिनाफोर सावनानै बेजों सोरां मोनोमोन। फरायनाय लिरनो मोनाफ्राव फरायनाय लिरनायनि गोनांथि जायोब्ला जोंहा गोदोनि गोदोनि समाव